नोथांङा खो
औ खोनादों नोंथां।
बे मा खालामबाय दं?
आंङो जिरायनानैनो दं बिदिनो बोथोराबो जोबोद गरम नालाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ। ओ औ जोंनिथिंबो बिदिनो ओ। जोबोर गरम नोंथां ओ जेरै सानदुंङा ओ थिं-थिं दुंदों नालाय बेनिखायनो माने गरमा बारा जादों आरो नोंथां।
औ
आंङो माने नोंथांजों ओ फंसे बाथ्रासो माने सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां ओ‌ औ नोंथां ओ जेरै जोंना ओ औवा जोंथ' औवाखौ गोबां रोखोमनि ओ जेरै बायदिसिना आइजें आइला नङा होनब्ला नोंथां ओ‌ थिग बेबायदिनो जोंना बेफोरखौ औवाजोंहाय ओ बा औवाजोंहाय बेफोरबायदिनो गोबां जिराद दिहुननो हायो जेरै मा-मा बानायनो हायो एबा जोंङो औवाजो जोंहाय मा-मा बानायनानै जोंङो रां खामायनो हायो बिनि बागै नोंथांङा एसे गुवारै फोरमायना होदो नोंथां
औ-औ जों दा औवाखौ बुंनो थांङोब्ला गोबां खामानियाव बाहायनो हायो। ओ औ बिदिनो औ बिदिनो जोंङो दा नयाव मोनसे ओ लुनोब्ला ओ जोंङो औवाखौ नांथारगौ आरो। बिदिनो गोदोनि दिनावथ गोबांङानो ओ औवाजोंनो नखौ लुखायोमोन औ बिदिनो बांद्राय ओ काटफोरजों दानिया ओ पाखाफोरजों बिदि गोदोनि दिनाव गैयामोन आरो बिदिनो जोंङो गोदोनि दिनाव ओ औवाजों इनिफ्राय थोरिजों आरो थोरि जोंबो न'खौ लुयोमोन आरो गोबांङानो औ। ओ औ आरो बे औवाजोंनो मा होनो न' लुनायजों लोगोसे ओ बिदिनो दर्जाबो जों बानायो।
औ-औ
दर्जा बानायो बिनिफ्राय ओ जोंङो। ओ धारा ओ बे धारायाव जोंङो औ बिदिनो ओ धिराखौ जोंङो बानायचब्ला जोंङो बिदिनो बिसनायाव बना लानानै उन्दुनो हायो आरो बिदिनो जुदि ओ‌ बांद्राय गरमब्ला ओ गोदोथ' गोबांङानो नो गरमनि थाखाय बायजोआव धारा बनानैनो उन्दुयोमोन औ। इदिनो औ औ बिदिनो आरो औवाखौ मा होनो ओ रायदों औवा रायदों औवा आरो जों ना गोबां बायदिसिना औवा दोंङो बेयो बा ओ औवानि नामखौ बांद्राय मिथिजोबा आंङो। बिदिनो बे रायदों औवाजों औ। जोंङो बे रायदों औवाजों मा मा बानायो ओ जोंङो ओ जि दोनग्रा मा होनो बेखौ ओ बिदि आलनाबो बानाय जायो। ओ बिदिनो स'पा सियार ओ इफोरबायदि गोबां बानाय जायो रायदों उवाजों औ बिदिनो ओ जोंङो ओ औवाजों गोबां बानाय जायो बिदिनो जेखाइ जों बर'नि जेखाइ, खबाइ, ओ बिदिनो औ। जेखाइबो खबायाइबो बिदिनो गोबां बानायनो हायो। ओ आरो जोंङो सेन ओ सेन होनना बुंङोब्ला सेनखौथ' जों मिथिखायोना। ओ बिदिनो ना सानाय सेन औ सेन बेफोरखौबो जोंङो बानायनो हायो ओ आरो बिदिनो औ। ओ आरो बिदिनो गोबां बायदिसिना बानायनो हायो।
ओ जोंङो दा औवाखौ बुंङोब्ला दा जोंङो औवानि ओ गाजाखौ जानोबो जानोबो हायो आरो औ बिदिनो औ औ। ओमफ्राय संनानै उवानि गाजाखो जों जानोबो हायो बिदिनो गोबां खामानियावबो ओ जों गोबां खामानियाव बो बे औवाखौ बाहायनो हायो जों दा बुंनो थांङोब्ला ओ दा जों ओ फोथाराव दैज्लां बोथोर नालाय इदिनो जों दा माइ गायगोन औ। बिदिनो जुदि जोंङो बे औवाजों बेरा होजायो बेरा होआब्ला जोंनि मोसौ बोरमाफोरा जोंनि माइखौ खौ जानानै गोबांङानो ओ खहा खालामो आर'। उम बिदिनो औ जों बिदिनो इनिफ्राय ओ मा होनो ओ मेसें बोथोरफोरावबो जोंङो बेरा होना जुदि औवाजों जों बेरा होना लाखि खिनो हायोब्ला जोंनि औ मेसें बो थोराव मैगं थाइगं आबाद मावनायफोरा थायो आरो। गोबांङानो माने जों दा ओ मे-मेसें बोथोराव मोसौ बोरमानि उदपात जायो नालाय। गोबांङानो हेगारजोबना होयो माइ गैया माइ आबादाथ' दा मेसें बो थोराव बांद्राय गाया नालाय दैलां बोथोरावनो गायखा जोबो नालाय औ बिदिनो जोंङो औ जों औवानि बेराखौ होनो हायोब्ला ओ बेरा दुमथेना लाखिनो हायोब्ला जों गोबांङानो माबा जायो आरो ओ खुबिदा जायो ओ औ बिदिनो जोंङो उम ओ बुंनो थांङोब्ला जोंङो ओ औवाजों गोबां गायनो हायो बिदिनो जोंङो ओ न' न'फोर जुदि पाखा न' लुयोब्लाबो जोंनो दा उवाखौ नांथारगौ। बिदिनो बिल्डिं लुयोब्लाबो जोंङो औ औवाखौ नांथारगौ आरो। औ बालासिमेन्ट अन्थाइजोंल' जाया जोंनो औवाबो नांगौ बिदिनो औ। मायबा मोनसे ओ सां गोदोथ' गो बांङानो दा जों नुबोनाय बायदिब्ला गोबांङानो जोंङो गोदोनि दिनावथ' काटनि बिसना बानायामोन। बे औवाजोंनो ओ‌ औवाजों नो जों बिसनाबो बानायोमोन आरो औ बिदिनो औ गोबां ओ बिदिनो गोबाङानो नो बायदिसिना औवाजों बानायनो हायो नोंथाङाबो हायोब्ला एसे
औ औ औ जागोन दे थां जोंहाथ औवा औवा होननानै बुंङोब्ला जोंना औवाया गोबां खामानियावनो जोंना बाहायजायो आरो नोंथां ओ‌ जेरै जोंना नोंथाङा दानि बुंलांनाय बायदि गोबां आइजें आयला दिहुननो हायो आइजें आयला दहननायजों लोगोसे जोंना ओ आइजें आइला जुदि जोङो फानोब्ला गोबां रांबो मोननो हायो। बेफोरबायदिनो जोंना औवाखौहाय ओ न‌‌ लुनायावबो गोनांथिथार मानो होनबा जोंना हाजार माने नोंङो गोजौ गोजौ बिलदिंआनो लु अब्लाबो जोंनो बै औवानि माने गोनांथि जायो मानो होननानै बुंङोब्ला जोङो औवाखौहाय जों खानानैसो जाब जाब खानानैसो जों सायाव साहाय ओ गाखोलांनो हायो आरो नोंथां बेफोराव जों औवाखौ न'आव न लुनायावहाय होआ बाबो जोंना खामानि मावनायावनो बै औवानि गोनांथि थि जायो ओ जेरै जोंनि ओ मानसि सुबुङाहाय औवाजों औवा गैयाब्ला माने माने माबेबा माबेबा खामानिखौ माने मावनोनो हाया होननानै जों बुंनो हायो ओ जेरै जोंना ओ जेरै बेरा नोंथाङा दानि बुंनांनाय बायदिनो जोंना नखरनि माने ओ बेरा बाउण्डारियाव जोंना बेराखौ नांथारगौ जायो बेफोराव जोङो माने गोबां बै औवाखौसो बाहायनाय जायो। जायो आरो नोंथां नआव गैयाब्लाबो जोङो गुबुननिफ्राय बायलायलायनानै जोङो ओ जोङो बिदिनो बेराफोरखौ जोंङो होनानै लानाय जायो आरो नोंथां। आरो बिनि अनगायैबो जोंना ओ औवाजोंहाय ओ जेरै- जोंना गोबां खा उम गोबां माबा औवाखौ माने गोबां खामानियावनो बाहायो होननानै जों मोनथिखायो। ओ जेरै जोंना ओ औवाजों माने मा मा आइजें हेबनो हायो होननानै बुङोब्ला जोंना जेरै बिदिनो ओ ओ जेखाइ खबाइफोरखौथ जोंना हेबनो हाखायोआनोखा ओ जेरै जेखाइ खबायाइखो हेबनानैबो माने जोंना बेफार फालांगि खालामोबा माने गोबां रां मोनो आरो ओ आरो जोंना गोबां ओ मा बुङो मा बुङो बेखौ जेरै जोंहा हि लामग्रा दान्दा बे हि लामग्रा दान्दाखौबो जोंना औवाजोंनो बानायनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां ओ बेफोरखौ बेखौबो जों माने औवाजोंनो बानायनानै लानो हायो आरो बिदिनो जोंना अबावबा फिथाइ सामथाइ हामनो हाननो थाङोब्लाबो जोंनो औवाखौनो नांगौ जायो आरो बिदिनो दाउ दोननो थाखाय जोंनो गलार बानायब्लाबो जोंनो औवानि गोनांथि जायो। जायो जेनबा जोंना औवाखौ माने गोबां खामानियावनो नांगौ जायो आरो ना नोंथां। ओ जेरै जोङो औवाखौ नाङा होननानै बुंनो हाया बेरा एबा बेफोरबायदि आइजेंआइला फाननानै बेफार खालामनायनि अनगायैबो जोंना न बां लुनायनि अनगायैबो जोंङा बि बिदिनो जेरै बिसिना जोंना ओ मानसि सुबुं गोमायोब्ला जोंनाथ ओ मानसि मानसि खौ माने जों सावोसो नङा होमब्ला नोंथां बै सावनायाव जोङो माने ओ बै औवाखौनो माने औवाजोंनो सावनाय जायो आरो नोंथां। ओ जोङो औवाजों माने बै मानसि सुबुंखौहाय साव आरो नोंथां ओ जेरै जोङो ‌बै फोरावबो जुदि औवानि औवानिसो गोनांथिब्ला अब्ला जोंथ औवाखौ माने माब्लाबाबो नाङा होननो हाया। नङा होमब्ला नोंथां जोंना ओ जोंनाथ ओरैबायसिना मानसि सुबुं थैयोब्ला जोंना ओ माने फबना दोननायनि माने फबना दोन्नाया दोनानोखा जोंना माने औवाजोंनो सावनाय जायो। ओ बेनिखायनो जोंनो औवानि गोनांथिथार ओ जोंनि थांना थानायावहाय जोंना औ औवाखौ नांथारगोै जायो जैरै जोंना औवा निफ्राय औवा गाजाबो मोनजायो जोंङो बेखौ मै ओं ख्रिबो जानो हालाय लायो ओ जेरै जोंना औवा गाजाखौहाय जोङो ओ गोबां बिदिनो आ ओ आसार बानायनानै दोनानै जोङो बै आसारखौबो माने आरो फान फिननानै रां खामायबावनो हालायसै आरो नोंथां। ओ फानाब्लाबो जोंना न'आवनो ओ जेरैहाय जोंना ओ मैखिम बानायदोननो बेखौ माने आसार गोखै जायो आरो बियो। ओ बेखौ जों माने ओ गोै गोखै जायोब्ला बियो ओ जेरै गोखै होननानै बुङो जेरै जोंना आसारनिफ्राय गोखै महराव लायो अ-अब्ला जों जों बेखौ माने अबेब माबे ओंख्रिफोराव होयोब्ला जोंना बे ओंख्रिया माने मैखि ओंख्रि जाब एबा खै ओंख्रि जाबाय आरो नोंथां बिदिनो जोंना जुदि औवाजोंहाय बेफोरबायदि आइजें आइला फाननायनि अनगायैबो जुदि जोंहा ओंख्रि मोनजालायोब्ला अब्ला जोंनि थाखायथ' औवाया बे बेसेबां मोजां खामानियाव बाहाय माने खामानियाव मदद होयो एबा बिसेबां मोजां खामानियाव हे फाजाब होयो बे औवाया ओ बिदिनो जोंना ओ रां खामायनाय होननानै बुंब्ला बाजारफोराव गलाफोराव फानोब्ला जोंना बेफोरनि औवानि हेबनाय आइजेंफोरा गोबां दाम गोसा आरो नोंथां बेसेना जोबोर गोसा आरो नोंथाङा जोंना। बिदिनो दाथ' जोंना दैज्लां बो थोर नालाय बिनिखायनो ओ माइ गायनो माने ना गुरनो थाखाय गोबां मानसिफोरानो बे ओ औवाजों हेबनाय माने ओ जेखाइ खबाइ बेखौ बायो बिदिनो गोबां रां होनानै ओ बा जौ ब्रै जौ बिदि होनानै माने बांहोनानै बायनाय खौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना दोनैनायनि समावबो जानानै फैबायमोन।
नोंथांजोंहाय ओ बेफोरबायदि औवानि बागै ओ रायज्लायनो मोना गोसोखौ जोबोर गोजोन नाय मोनबाय ओंथायनोसो गोजोननाय थाबाय गोजोनथों नोंथां।
उन्दै बिदिब्ला।